औ मा खालामदों?
आं नैलै एसे फिसा फिसौ खामानि मावलागासिनो।
आदसा मा खामानि मावदों लै?
ऐ नै दहाय साालोंनाय जादोंमोन नालाय बे थोरसिखौनो माबानिफ्राय नैबे मैखुन न'निफ्राय ओंखाम संग्रायाव दोनहैनो थांगासिनो आं माने दहाय सासे बिब'आ। औ दहाय सासे बिबआ थिनलांदों नालाय खामानिखौ।
औ औ औ।
नोंहालाय?
बेयावनो फंबाय नै थाबायला बायथारदों। औ फंबाय बेखौ थोरसिखौ दोनहैखांनानै ओंखाम संग्रायाव फांना गारबो दे।
जागोन दे। सिन्था खालामना नों हाब आंखौ नुहुरलायदोंं अबाव दं नोंलाय।
आं एसे गोजानाव थेवबो दाख्लै आं एसे लांदां नुबोदों नालाय ओंखाम संग्राखौ।
औ औ औ।
दिनै फांना गारबोथारलै फंबाय दे।
जागोन दे। सिन्था खालामनाङा ओमफाय मा खालामदों नोंलाय?
खालामाखै नै जोलुर गेलेनो टाइम जालायबायना सम जालायबाय।
अ माथो फोथारानो दै गोजा होननाय फोथारानो दै गोजा होननाय खोनादोंमोन आं ए अखा हानायाव बोरैबा गालिन ना गोलैगोन। बोरि बा मानलु मानला सो थागोन लै बे थोइ। जायो फि फोथारानो ओरैनो मैला जाखायो।
अरजाया बिदिया हाब दै दंना। दैज्लां समाव सिन्था दा खालामलै फंबाय
थोइ होमबाबो
मोदोम साफेननानै नायदिंबानो दै गोजाल' नुयो।
ओम नंनायलाय नंगौ। आंना मुजायानो गैबावा मुजायानो गिसिबावसो खोमा।
फंबाय आंनाबो बायरायावनो दंखायो।
आमफाय बे गिसि गिला बोरै
जायो जाय दैयाबो गिसिखाना।
होमबाबो। गोरान गानोबा एसे मोजां जायो।
अबायां
होइ, एसे दिडिस्टार्ब जायोलै जानायालाय।
जोनांगौ दिनैबो औ गेलेगोन। गेलेनांगौ रा देहानि थाखाय मोजां, हाब दाखालिनिफ्रायनो माबाबाय। थाबाय थाबाय। जोनाय जायासै अखाखौ गिनानै। दाथ' अखा गैयाना नै।
गैया गैया गैनायालाय औ। आ मोन जे बाय बे बल जोलुर जोैनि सिगां एसे मोनसे खामानि मावजानो लुबैयोमोन। माखासे दहाय संनाय दहाय संनाय खावनाय थोरसि लथाखौ ज' दानो सुखानानै दोनोब्ला ए गाहाम जागौ। दाहाय एसे थाब
थआलै औ।
बेजि। जाहाथे दायो खालि संनानै जानायल' जानायै आरो, माने एसे बासन बुसुन सुखनाय थाबा एसे मोजां जायोना।
जायो जानायालाय।
खामानिफ्रा एसे थाब। थाब जायो।
औ ।
औ खौनो सानदों आं र' दसे थाना। औ दा बेखौनो सानदों आं दसे थानानै मा जायो नायसै।
अ नोंसोरथ' सुखानांगोनना दहाय ओंखाम संङा। गोना नोंसोरो नोंसोर सुदो।
नंनायलाय नंगौ । आं सुनि आंहाथ सुगोन दायो मोनायाव
औ बे संनायखौ सिन्थथा खालाम मेनला ओंखारगोन।
ओ ओंखारगोन नसिङाव खनसे हाबसानो थाबाथाय गैया रावबो संनोनो ओंखारा ।
हाब गावजों गाव। बिदिजों बोरै जानांगौ ।
नंनायालाय नंगौ जाय गोस जायो बे संफैग्रोबानो जायो । एसे बुजिलायनानै
उखैयाबानो फैलाया रावबो।
औ दहायबोथ उखैनानैसो थांजोबनाय।
उखैनासो फैखादों आ
हमनो हाखादों दा?
गुदि बिजौ नआव थलै र नैबे मोसानाय जोब्बा मा जायो थांनो सानदोंमोन, नोंहालाय नोंसोरलाय?
नैबे खामानिखौ फोजोबना लानांगोना सानसे । सानथामसोनि उनाव थांनाय जासिगोन आंबो ।
ए मोसानाय जोबबानो थांगोन आं खिन्थु ।
ओम दाउसो नायनो सानदोंमोनलां माथो लामायानो हाग्राफोर गोजा ।
लेवार बाजागोन लेवार दं बिरादनो । आरो दाव खानाय लेवार फिसा फिसा फिसा फिसा लेवार दावखा होननाय या फिसा फिसा गोरलै गोरलै एखेबारे हमनोनो हाया अबेजों बायो बायो ।
एखदम माला अरस्लाबो जायगा मोजां मोजाङावल अरनो नायगिरो ।
औ आरो दा जोलुर गेलेनायावथ दा जोलुर गेलेनायावथ अरखागोन बे बाखागोन बे
ओइ बेयाव फो बेयाव फोथाराव बारा गैला गैनायालाय । ओरै जिं जिङाव खिन्थु दं हाग्रा गोजौ गोजौवाव ।
जोलुरा थाङोबा
उम बैसे हाग्राया थैहांबायना बिदियाव बारा थाया नै गोथां गोथांङाव । जि थायो हा हाग्रा गोथां गोथांङाव
उम
बिदिनो गेजेराव बारा गैथ'ला
औ
ओमफाय खिन्थुबा दाख्लै गोदानावहाय माबा दङमोन बाजादों सोरबा सोरबा बै सासे आदायाबो बाजादों ना ओरैनो नवाव बानानै थांजादों नो बेहा द'
गोदोनायाव
उम
बोरैबा मोनलायो आं खोनाबा गोदोना आरियाव बानाय खौ बोरैबा मोनथारो गाज्रि लेथ्रा मोनथारो
मटर साइकेल सालायग्रायाव गानग्रा माबा माबायावसो थफियावसो बानायना थांखो ना माखो?
बेयावनो जागोनदां औ गाखोनानै ओरै औ मोदोमोना बिसोरो मोदोमनानै गाखो
औ औ बिदिनो जागोन
लेथ्रा थार बे बुस्थुवा
उम एकदम हाब बोरैबा मोनथारो
ओ मोसानाया सानबेसे ओमफाय?
मोसानायाथ' दरदिनमोन।
सानब सा साननै द' औ औ औ खेलानो गैया आं दिनैजों सानब्रै थांबाय होमबा?
उम औ बे लसै हाखाबायानोना गैखाला
गैला गैनायाला हाबायानो अबेबा गोजान जायगायाव मोसाहैनांगौबा हामगौलैय ने
मोसानो मोनबाथ' मोजांब्रा हाब जायगा बेरायनो हाब नै माबायाव मा होनो बेयाव फासि जाल सानायाव नांबायानो नै नाया
नाया गिदिर
औ। फासि जालखौनो बोगदो लायदों नुहुराखै आं नाखौ दैया एसे गेन्दाना
औ औ औ
गुबुंलेनि थाखाय नुवाखै खिन्थुबा नै मासेल' नंखाया मावनायानो मासे मानै माथाम। माथाम, माब्रै। होस लाइन-लाइन दंलाबायो। एकदम।
ए बोखांना नायनायलाय।
थै दैखौनो गानो बादों आं आथिं रानलायबाय।
होद नाया दं। दैयाव अयथासार ना दं नै ओमफाय।
दङ बै अबे-अबेनिफ्राय फैयोथाय बुजिनान मोना।
ओरैनिफ्राय खो खोलाहानिफ्राय बारबोयो इयो।
जागोनदां थांनाय बोसोरावबो जों बे लामायावनो बार बारखोला बायनानै थायोमोन बेयाव खथ' बुरजा मोनजादों बोथिसेखौनो मोनजादों औ दहायबो जों नंनाया नंगौ दहाय जोंख फोरोंनो फैनायाबो। मानैना माथाम मोनलांबायना गिदिर गिदिरथारमोन। जोंहा-जोंहा नागिरनो रोङो बा-बाथोन जानो मोनगौमोन।
अखा हानायावनो माबानांगौ ओरै सुरुबखोबोयो मालाय अखानि हादैजों अखा हादैजों।
ओ।
बै मागुर, नास्राय बिदिफ्रा बारखो खायो। आयौ नै बेना इसे गिदिरदांलै, फासि जालखौनो एसे बोलायदों हनै नै बेखौ।
ए जानो हागौ।
दा मोनायाव खनसे नायनांगोनलै।
स्रोद नो।
उम बाथोन जानो। ना गैया बेदर गैया बेखौनो बा थोन जानो लांफैनांगोन।
नंगौ नंनायालाय।
गोथाव रा ना बाथोन सावनानैबाबो गोथाव एवनानैबाबो गोथाव।
गासिबो गोथाव जोब।
उम सेन सानोबो जायगायानो गैयालै ओरै एकदम लोमजोबनायसो जायो बोहैनायानो जाया।
बोहैनाय जायाबाबो लोमजोबो गास
दैयानो दिमोल बिदिस
उम।
बिदियाव सेन साथावा ना दैया बोहैथारनाय एसे दाहार नांगौ सेन सानोबा।
औ-औ।
जो एकदम माबा जाथ्रा। दाख्लि साहा हैबाय गैयाब्रा जों थोन जागासेखौनो खनसेल' मोनदों।
हे दाखालि।
औ दाखालि सादोंमोन। गैया। दैया दिमोल गोैजाना। आराम स्राय स्राय स्राय। दै बोहैनाय बासो आराम ना नाङो। बिदि स्राय स्राय बोहैनायाव सानानै जुदि जै अखा हाबाय जोंनिथिंलाय खन्नै गाहाम बोखां हैनांगौ जायो। बेयाव अखा हाबा हरावनो। उम।
ओरैबायदि मोनखायो होमबा?
सेवनानै थाजोबो ना।
ए औ बै अबबा अबबा फिथिख्रि आरियाथ' फेवना थाजोबो। गासिबो थाब बोखां हैयाबा। प्राइस।
बे ना मावा फिथिख्रि बिदिफ्रा सेवजोबो। बे एबार नै बै ओइ ओइसिनाव सासे ओ मटर साइकेल गोनाङा जों जोंनिथिंजायनिया
औ औ औ।
बिसिनियाव होदस मोनो बोसोरफ्रामबो नाया एबार जानसैलाय नै जि ओइ माबा ख
मा होनामोन? ए बिस्रा एसे न'आव एसे दङलै ने दंसाबो। जानो लोंनो थाखाय। आं दाख्लै थांनानैसो नुहैदों माने। एसे गिदिरानो।
बिदायानो एसे खामायोब्रा।
ओ आरो एसे मानसिफ्राबो बिसिनाव थाहैनाय बायदि मोनो आं माने।
औ बै नाया एसे गिदिर गिदिरानो हनै।
गिदिरलै मोन गिदिर जायो। ए।
नास्राय दाख्लैनो नास्राय फुवानफ्रा देरजोब्बाय ब्रा।
औ दाख्लै गोरलै गोरलै नुदों होननाया नोंसोरो।
फासियालखौनो बोगदोलाबायजोबो।
ओ आदसा दा नाय दा नायबियोबा दा मोनायाव नाय खुनांगोनलै बाथोन जानो जोलुर जोखांनानै स्रोदनो मानैसो है जेबो होनखानाय नङा बिसोरो जोंखौ। ओ बाथोन जानाय मानैसल' होननानै जागोनदा।
ना आरो गावनि सिगाङाव बुंखाबाबो अरजाया दाहाय मानै होनांगोनलै । होनबाबो जेबो होननाय नङा। गाव बे साफैग्रानि सिगाङाव बुंबाबो। फुङावसो नांखायो नो नायानो बांसिनानो।
फुङाव?
औ फुङावसो बांसिन नाङो नो।
बेयावहाय औ। दस्राफ्रा ओमफ्राय मोनायावसो बांसिन सायो माथो दस्राथिं जोंनिसिंथ' मोनायावसो सायो।
औ जेनोबा सोरांसि सोरांसिब्रा इदियाव बांसिन नाङो।
ए औ औ।
अखा नायसि नायसि बांसिन बा खखा खखा सेन साबाबो बिदियावसो बांसिन नांखायोना।
गैयालै जोंथिं खखा बिदि सेन नारिखौनो
ओरैनो दैयानो दिमोलसो जाजोबोलै बोहैनायानो जाया।
ओ जों जोंनिथिं एसे माबा दं
उम खखा हा जोंथिंसो दुब्लि बा रियाव आरामनो
ए।
मोजांथार। मा मावदों नोङो?
आं नै माबा खोरखिफांदों ननि।
अ। नायब्लां फांदों।
नायब्लां औ ।
आतसा जोलुर जोनोसैने?
जोलुर जोनोसै औ एसे दिस थाब जाहैदों नामा? ए फांथ' लां दायो फांसै माखासेखौ ।
उ उम
दादा सासेयाबा फैगोना फैया जोंना आदा सासेया?
जानलै । बि फैबा दिनै बाजौ बाजौनि नांसो नागिरलायदोंमोन ।
होम मारै जायो बाजौनि नांनाय जायो ना नैजौनि नांनाय जायो बोरैमि गावसोर मिथिसिगौ नायनोसै जा खाव अ
उ जो न
ओ समा औ दे बिदिबा थाथ' लायसै जोलुरबो जोंनोसै समा जाबाय मोन जानायालाय औ दे ।